खोनादोंना
औ खानादों थां
ओ नोंथांखौ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि बरायनाय बावहरनाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा
औ फ्रि दं
बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा आंजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन ना?
औ हागोन रायलाय जागोन दे
बिदिब्ला नोंथां ओ बर' न'खराव ओ औवा बे औवाखौ ओ बर'फ्रा मा मा खामानियाव ओ बाहायो बे आयदानि सायाव ओ सावरायनो नोंथां बिदिब्ला नोंथां ओ बर'फ्रा गोदो बा आथिखालाव औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बिनि सायाव नोंथाङा बुंथिनो हागोन नामा?
अ जागोन खोन्थानो रायज्लायजागोन नोंथां जों औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला बर' न'खरावहाय जोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिमाव औवानि बाहायनाया गोबां ओ गोबां दङ बर' न'खराव बा औवाजों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गोबां सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनो हायो। ओ जोङो नायनो थाङोब्ला बर' नायनो थाङोब्ला जोङो औवानि बाहायनाया जोङो औवा खौ साबमो जोंनि ओन सोलावहाय बर'फोरा औवाखौ न' लुनायाव न' लुनायाव बाहायो बा जोङो न' लुनायनिफ्राय लानानै जोङो थैनायसिम थैनाय समावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै जोङो थैनाय समावहाय मानसिखौ गारनाय बा मानसि मानसिखौ लांनानै बाथि बाथियाव बाथि खालामनाय औवाखौ औवाखौ मोजाङै हेबनानै बेवहाय मानसिखौ थिखोनानै गोथै बारियाव लांनाय बेफोर माने जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम औवानि बाहायनाया बर'फोरनि गेजेराव गोबां दङ जोङो न' लुनाय बा जोङो आबाद मावनाय समावहाय आबाद मावनाय समाव जोङो आबादखौ मोसौ मैसोनिफ्राय जोंङो रैखा होनो थाखाय बेरा दुमनायावबो जों औवाखौ बाहायो लोगोसेनो जोङो औवाखौ नायनो थाङोब्ला औवानि बाहायनाया जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरेखम बर'फोरनि गेजेराव दोरोङारि माखासे ओ आगजुफोर जेरै सेन खखा सेन खखा ना सानो थाखाय जेरै जोङो काखि बेफोरबायदि खालामनायाव जोङो बाहायो औवाखौ लोगोसेनो जोङो औवानि औवानि बाहायनाया बुंनो थाङोब्ला जोङो औवाखौ आरोबाव बर'आरि दोरोङारि जानाय जेरै नाफाम नाफाम हासुं बानायनाय बेफोरावबो जोङो औवाखौ जोंनि ओनसोलाव बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथांनि ओन औवानि बाहायनाया माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ओ औ होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ जों बुंनो हायो नोंथाङा जेरैबायदि दों जोनोम जानायनिफ्राय लानानै ओ थैनायसिम जों औवाखौ ओ थारैनो नांगौ बा बा हायो होननानै जों बुंनो हायो ओ बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा गोदोनि समाव गथ' जोनोम जायोब्ला बे ओ समावहाय गथ' गोरलैनि नारि बा उथुमायखौ ओ औवानि थेवोदजों गथ' गोरलैनि नारिखौ हास'नाय नेम दङमोन बे जों लोगोसे गथ' गोरलैनि नारिखौ हास'खांनानै बे गोरलैखौ दाला बा संग्राय बैफोराव फुथुमनाय जायोमोन। बे दाला बा संग्रायाबो औवाजोंनो बानायनाय मोनसे बर'फोरनि आगोल माने हायो बेजों लोगोसे ओ थैनाय होननानै बुङोब्ला जों जेब्ला ओ सासे सुबुङा थैयो अब्ला जों बे सुबुंखौ ओ गोथै बारिसिम बा गोथै बारियाव न'निफ्राय गोथै बारिसिम जों बान-लांगारनो थाखाय जों औवाजों ओ बाननानै लांनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे मानसि गोथैखौ सावनाय समावबो जों ओ औवानि बाहायनायखौ ओ फ्राय नुनो मोनो। बेजों लोगोसे ओ बर' न'खराव गोबां नांगौ जानाय जेरै आइजो फोरनो नांगौ जानाय ओ मुवा बेसाद जेरै जि दानायाव नांगौ जानाय बा संनाय खावनायाव नांगौ जानाय। ओ बा आबाद फोथाराव नांगौ जानाय बेफोराव ओ आइजोफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे नखरनि गार जेनबा जाय हौवा ओ बिथांमोनहाबो आबाद मावनायाव ओ औवानि बाहायनायखौ फ्राय नुनो मोनो। ओ बुंनो थाङोब्ला जेरै आइजोफोरा ओ न'नि खामानि जेरै ओ माइ माइरं जावनाय बा फोथारनि बा दुब्लिनि ओ बेसर मारा होनाय बा माइ मारा होनाय, ओ सिबिं बायदिसिना गोरान खिथि मावनाय बा गोरान खेथि मावनाय समाव जों मारा होनाय समाव सानदांगा बा सान द्रि ओ औवाजोंनो बानायनाय आइजेंखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बर' आइजोफोरा जि दानायाव बाहायनाय माखासे आइजेंफोर जेरै गनसि, बालेब, बा साल खुन्था, ओ बैफोर बा ओ सोरखि बेफोरखौबो जों औवा जों बानायनायखौनो नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे बर' आइजोफोरा संनाय खावनायाव बाहायनाय ओ जेरै उम माखासे ओंख्रिफोर जायफोर ओंख्रिफोरा गोबाव सम रुनायनि उनावबो मोनाब्ला ओ बे ओंख्रिखौ दालि खाथा बा सागं ओ बे सागंनि मददजों जों मोनि ओंख्रिफोरखौ सानानै बा फोमोननाय जायो बे दालि खाथा बा सागंखौबो ओ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नोंथां। आरो बेजों लोगो से ओ ओंखाम ओ बे ओंखामखौबो राननायाव जोंनिया सुबिदा जानाय बायदि ओ ओंखाम मोनखांनायनि उनाव बर' आइजोफ्रा ओ बे ओंखामखौ एरखावो ओ बे एरखावनाय आइजें जायखौ जों खादौ होननानै बुंनाय जायो बे खादौखौबो औवानिफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे बर' न'खर बा ओ बर' समाजाव जोंहा ओ गोथार थानसालि जेरै बाथौ ओ बै बाथौफोरखौबो बे औवाजोंनो फिसा फिसा ओ गनसि बा बालेबफोर बानायनानै मोसौ बोरमा बा सैमाफोरनिफ्राय सैमाफोर हाबनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ओ जों दुमथेनायखौ नुनो मोनो। ओ बिनि अनगायैबो ओ बर' ओ न'खरनि जाय गारजेन बा हौवा ओ बे बिथांमोनहाबो आबाद मावनायाव ओ गोबां औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै जों बुंनो हायो हाल मावनाय समाव ओ मोसौनि
नोंगौ नोंथां।
मोसौनि फाफ्लियाव बानहोनाय ओ बेदा ओ बा ओ हाल मावनाय समाव जों हाथरखौ गुब्रु होनो थाखाय ओ मै होनाय बे मैखौबो जों औवानिफ्रायनो बाहायनाय बा औवानिजोंनो बानायनाय नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे गोबां खेथि जेरै ओ जोगोनार, लाव बा बहल खांखिखला बा खुमब्रा बैफोरबायदि मैगंखौबो जों ओ मैगंनि आबाद मावनाय समावबो जों बैफोराव जों जानला बा जिन्सि होनायखौ औवानि औवानिफ्राय होनायखौनो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आरो ओ बेफोरनि अनगायैबो बेफोरनि अनगायैबो ओ गोदोनि समाव बर'फ्रा ओ थिंनि न' बा उम सिमेन्ट बा फाखानि आथिखालनि बायदि न' लुनाय नुबाङामोन बा गैयामोन फ्राय बुंनो हायो बे समावबो बरफ्रा बे औवा खौनो खाथि सैनानै इन्जुर दुमनाय, बा गोजौआव बेरा होनाय, ओ बैफोर औवाजोंनो फ्राइ बानायनानै बा लुनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ आरो ओ आथिखालनि बायदि बै समाव गेस बा ओंखाम संग्रा जायखिजाया ओ बुस्थु ओ आथिखालनि बायदि गैयामोन बे समाव होनब्ला बिसोर बिसोरो दंफां बा दंफां गोरानजों लोगोसे बे औवा गोरानफोरखौ बा औवानि थुग्राफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन‌। बेजों लोगोसे नोंथाङा जों औवाखौ गोबां खामानियाव उम बाहायनायजों लोगोसे जों औवानि फिसा जायखौ जों मेवा होननानै बुङो बे औवा खौ जों ओंख्रि संनाय जानायखौबो नुनो मोनो अब्ला जों बुंनो हायो औवाखौ जों ओ खामानि दामानि बा खामानि दामानि मावनायनि अनगायैबो बा नखराव नांगौनि ओ अनगायैबो जों जानायावबो जों माखौ बाहायनो हायो होननानै बुंनो हायो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जों खोना ओ औवाखौ जों लेखा बिलाइ बा लेखा बनायो होननानै खोनानो मोन्दों नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नंगौ।
ओ नोंथां ओ नों
बुजियाखै औ नोंथां जोंनि ओनसो औ जोंनि ओनसोलावबो
नोंथांमोनियाव ओ मा मा रोखो रोखोमनि औवाफोरखौ मोननाय जायो नोंथाङा खोनथानो हागोन ना।
औ जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव गाहाय जोङो मोननै रोखोमनि औवा मोनो जोङो औवा बुरखा आरो औवा गुबै होननानै बुङो दा जोङो औवा बुरखाया जाहैबाय गान्थिया एसे ब्रे ब्रे जायो आरो एसे गिदिरसिन जायो। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बारा। बांद्राय खामानियाव बाहायनो हाया जोङो बेखौ न' बानायनाय समाव न'नि खुन्थिया बानायनाय बानायनाय समावबो बेखौ बांसिन बाहायनाय जायो बांसिनै जोंओ औवा गुबैखौ बाहायो औवा गुबैया जाहैबाय गान्थिया बारा थाया बेनिया आरो। मोजाङै गोलावसिनबो जायो आरो बेयो समान समान जायो बाराद्राय गेदा गेदि जाया बेनि थाखायनो औवा गुबैखौ बांसिन बाहायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंङो। बांसिनै औवा गुबैनि आबादखौ माने औवा गुबैखौ जोङो बांसिनै। गायनाय जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव मानो होननानै बुङोब्ला औवा गुबैखौ जोङो बिल्डिं बानायनायफ्रावबो आथिखालावहाय गोबां बिबांनि सहर टाउन सहरफ्राव जोङो लांनायखौ नुनो मोनो बा जोङो फालांगि बेफार फालांगि खालामनायाव औवा गुबैखौ गायनानै जोङो। गोबां बिबांनि जोंनि ओनसोलावहाय औवा गुबैनि बागान बानायनानै गोबां बिबांनि रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनदों लोगोसेनो औवाजोंहाय जोङो माखासे हाजोनि औवाफोरजों जोङो बर'नि जेनाखि दामनाय देनाय आगजु दोरोङारि आगजु जेरै सिफुं। सिफुं बायदि बायदिखौबो जोङो बानायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
थारैनो नोंथां। अ बिदिब्ला नोंथां। जोंनि बे बर'नि बर' समाजाव बाहायनाय बर' समाजाव औवानि बाहायनाय आयदा सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सोमोन्दै।